खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ अब्ला नोंथाङा दायो फ्रि नामा?
औ औ औ फ्रिथ' फ्रिथ'आनो दे नोंथां।
अ ओमफ्राय ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ ओंखाम जाथ'नाय जायाखै नोंथां।
अ अब्ला नोंथां ओ दिनै जोङो ओ मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों जे जोंनि बर'फोरनि मोनसे टपिकनि सायाव बे जाबाय जोङो बर'नि हारिमुनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां औ दा नोंथांनाव आं मोननैसो कुइसन सोंसै जे ओ जेनेबा ओ नोंथां बुंदो दे जे बर'फोरा बर'फोरनि हारिमुवा मा माजों बुंफबनाय?
औ औ नंगौ हागोन नोंथां थारैनो नोंथां नि सोंथिया जोबोरैनो गोनांथार औ बेबायदिनो जोङो बर'नि हारिमु होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसे हारिखौ जोङो जेरै आयनायाव नायनानै सिनायनो हायो थिग बेबायदिनो जोंनि हारिमुखौबो बेबायदिनो जोङो सिनायनो हायो आरोना नोंथां गावबा गावनि हारिमुखौ अ बेबायदिनो जोंनो जोंनो मोनसे मोनसे उम बेबायनो जोंनि बर' समाज साव बेबायदिनो मोनसे हारि जानांगौब्ला जोंना राव हारिमु गासैबो थाजोबनांगोन नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो जोङो बेबायदि नो जोङो जोंनि बर'नि हारिमुवाबबो जोंनिया जोबोर बेबायदिनो जोंनि बर'नि हारिमु होननानै बुङोब्ला जायखौ जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जेरै जोंनि बर'नि सुबुं फोरख मा बर'नि बर' आइजो सुबुंफोरा मा दख'ना गाननो नङा होमबा नोंथां
दख'ना बेबायदिनो हौवाफोरा मा गामसा गानना गामसा गानो आरो बेबायदिनो जों ङो गोबां उम आं बेबायदिनो आर'नाइ लायो आरोना जायखौ जोङो बर'नि सिनायथि होननानै जायखौ जों आर'नाइ होननानै मिथिनाय जायो जायखौ जोङो बर' होननानै सिनायथि मोनो। मोनो आर'नाइजों बेबायदिनो जोङो ओ बेबायदिनो जों बर'नि हारिमु होनोब्ला जोंना गासैबो गोग्लैयो जायखौ जों जोंनि दामनाय दे फैनायनिफ्राय लानानै बा जोंनि बेबायदिनो जोंनि ओ गाननाय जोमनाय राव हारिमु गासिबो जोंनि मोनसे हा मोनसे बेफोरखौ लानानैसो जोंना मोनसे हारिमु नुजायो नाल नोंथां औ बेबायदिनो जोङो अ बेबायदिनो जोङो जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायखौ होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो जोंनि बर'नि गाननाय जोमनायखौ आथिखालाव जोङो गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय सोलिबाय थानाय जोनि बर'नि आइजो फोरा मा दख'नाखौ गाव गावनो गाननो थाखाय न'आवनो दानानै लानायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोंहा आथिखालावबो गोबां सुबुंफोरानो बेबायनो हिसानसालि ओ न'आवनो फसंनानै मा गोजान गोजान ओ बेबायदिनो गोजान दख'नाफोर दानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां औ बेबायदिनो औ बेबायदिनो जोंना मा बेबायदिनो बेबायदिनो गोबां ओं बर' सुबुंफोरा दख'नाफोर दाननानै जोङो मा बेबायदिनो हाथाय बाजाराव फाननो लांनायखौ जों आथिखालाव गोबां नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां बे बेबायदिनो आथिखालाव बेबायदिनो ओ जिफोरनि दामाबो गोबां जाजाबाय नालाय नों थां बेबायदिनो गोबां सुबुंफोराबो जोंनो आरो आथिखालाव गोबां ओ सुबुङानो अ सु बुंफोरानो जौगानाय नङा होमबा नोंथां आथिखालनि जुगा बिगियानारि जुग होननानै बुंनाय जायो जाय खौ जोंना टेक्न'लजिफोराबो गोबां जौगानाय बेनिखायनो आथि- खालनि सुबुंफोरा मा ओ जिखौ ओ गोबां बेसेनबाबो जों बायनानै गाननायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां
औ
औ औ बेबायदिनो जोंनि बर' सुबुंफोरा बेबायदिनो जोङो ओ गोजान जायगायावबो जों दख'नाखौ दानानै जोङो। गोजान गोजान जायगायाव जों फाननायखौ नुनो मोनदों आथिखालावथ' जोंना अनलाइन जुग नङा होमबा नोंथां। आथिखालाव जोङो गोजाननि गोजाननि जायगाफोरखौबो जोङो गोजाननि बाद ओ जेखौ नोङो फसायो बेखौ दखनाखौ जोङो ओ गोजान गोजानाव थानानै बा बो जों अनलाइन खालामनानै लानो हायो आरोना नोंथां। औ बेखौ औ बेबायदिनो जोंना दख'नानि गा बेबायदिनो गाब थायो जायखौ जोङो ओ बेबायनो गोमो गोथां गोजा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गाब थायो द- खनाया बेबायदिनो जोङो गोबां मोनसे मोनसे गावहा गावब गाव महर थायो। बेनिखायनो जोङो गावब गाव ओ बेबायनो बासिनानैबा जायखौ फसायो बेखौ बयबो सुबुङनो बायनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओम ओ‌ आथिखाालफोराव जांनि बर फोरनि जा जि हिफोरखौ जोङो आथिखालावथ' जोंनि गोदा गोबां ओं सुबुंफोरा माने मिसिंजोंसो दायो नङा होमबा नोंथां। गोदो गोदायथ' हिसा औ हिसान ओ हिसानावसो जों बेबायदिनो आखाइजों दानायखौ नुनो मोनोमोन। आथिखालाव मा गोबां से बायदिनो मेसिंजों जों दानानै जों गोबां ओ गोबां बेबायदिनो गोबां जि दानो हायो आरो गोबां खम समनि गेजेरावनो गोबां जि दख'ना बा फास्राफोर दानानै जोङो गोबां फानहरनो फानहरनानै गोबां रांखान्थि रांखावरि खामायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरोना नोंथां। अ बेबायदिनो जोंनि बर हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंना ओ जायखौ जों जोंनि दामनाय देनाय नङा होमबा नोंथां। अ दामनाय देनाय जोंना खाम सिफुं सेरजा गंगोना बेफोरबायदिनो जाबस्रिं बेफोरबायदिखौ बेफोरबायदि जोंसो मोन- से बर'नि मोनसे ओ हारिमु जायो नालाय नोंथां बेफोरो जोंना थाखाथारो बेबायदिनो जोङो बेफोरबायदि खाम सिफुं सेरजाखौ लानानै जोङो आफा इसोरखौ आर'ज गाबनानै जोङो गाब स्रियो बेबायदिनो जोङो मा खाम सिफुंखौ जोंनि बेबायदिनो ओ आर'ज खन्नायावल' नङा बेबायदिनो जोंना बेबायदिनो जायखौ जोङो प्रग्रामफोर लायो जोंना गामिफोर बा जोंना गिदिर गिदिर ओ बेबायदिनो फांसनफोर खुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां बेफोरावबो जोङोखाम, सिफुं, सोरजाखौ जोङो ओ बेबायदिनो दामनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। जायखौ जोङो बर'नि हारि हारि बर'नि मोनसे सिनायथि होननानै जोङो मिथिनाय बा सिनायनाय जायो आरोना। बेबायदिनो औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ बेबायदिनो बर' ओ बर' हा रिनि हारिमुनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना? नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि औ बे बर' फोर रायजो खुंबोदों बा माबायदि जि दानानै बर'फोरा ओ ओ रा इजो खुंबोगासिनो दङ बेफोरखौ
औ
नोंथाङा जे बुंलांबाय दायो ओ बेखौ खोनासंनानै आङो गोजोननाय मोन्दों जे नोंथाङा बर' हारिनि सोमोन्दै एसे माने गोलावै फोरमायना होबाय आं बेखौ हामबाय होयो नोंथांखौ। ओमफ्राय दायो आङो एसे फोरमायनोसै। ओ नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जेनेबा बर' हारि होनना माने मोनसे हारि होनना बुङोब्ला हारिमु होनना बुङोब्ला बे हारियाव थानाय औ, ओ हारिमुनि सिङाव मा मा दं जेरै गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय
फोरबोफोर बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन ओ मा मा ओ बिदिनो ओ हाबाफारिफोरखौ लानाय जे बे हारिनि सिङाव बेखौनो जोङो ओ मोनसे हारिमु होनना बुंनाय जागोन आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओमफ्राय जोंनियाथ' बर' हारि जाहैबाय दा बे हारियाव जोंहा बिदिनो गोबां रोखोमनि बायदिसिना ओ माने बायदिसिना गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय, ओ मोसानाय मुसुरनाय फोरबोफोरजों बुंफबनाय आरो जोंनि हारिया, दा बेनि गेजेरावनो ओ औ बे फोरबोफोराव दङ' जोंनिया बैसागु फोरबो, ओ खेराइ फोरबो, खेराइ मोसानाय, ओमफ्राय खाथि फोरबो बिदिनो गुबुन गुबुन रोगो-रोखोमनि फोरबोफोरखौ जोङो नुनो मोनो। औ ओमफ्राय गाननाय जोमनायनि गेज् जेराव दङ' नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जेरै दख'ना हिन्जावफोरनि थाखाय दख'ना ओमफ्राय फालि ओमफ्राय हौवाफोरनि थाखाय गामसा ओमफ्राय आर'नाइ, आर'नाइया माने जोंनि ओ हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय बाहायनाय जाया आरोना माने जायानो बेखौ लायो औ जायानो बेखौ खर'फोराव खा ना लायो बा ओ हिन्जावफोरा जान्जिफोराव खास्र'योबा बे खौ जोङो बर' होननानै ओ मिथिनो हायो आरोना। औ ओमफ्राय ओ जानाय लोंनायावबो जोंना माने बर' हारिया जोंनि ओनसोल बा गासिबो बर' फोरानो बिदिनो ओ माने मोनसे फेमास जानाय जाग्राया जाबाय अनला जायखौ गासिबो औ, अनला ओंख्रिखौ गासैबो बर'फोरानो जाजोबो। ओमफ्राय बिदिनो अनलायाबो गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ' जेरै थाइगिर अनला नाजों अनला, ओमफ्राय औवा मेवानि अनला ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि अनला आरो दं आरो। ओमफ्राय अनला नारजि, नारजि अमा, साम' ओमफ्राय सबाय ओमफ्राय बिदिनो ओ बाथोनफोर होनोब्ला नाफाम ओमफ्राय इदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि माने जाग्राफोरजों बुंफबनाय आरोना। ओमफ्राय हासुं फिथाबो दंबावो। फिथाफोरनि गेजेराव हासुं फिथा अनासि एनथाब बेफोरबायदि आरो ना फिथा नि गेजेराव ओमफ्राय औ औ। औ ओमफ्राय जानायाथ' जाबाय औ गाननायाबो जाबाय ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ फोरबोफोरबा बेफोरजोंनो बुंफबनाय आरोना बैसागुआनो
औ, बेबायदिनो ना नोङो नोंथां जोंनि बर' समाजाव बेबाय दिनो गोबां जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै जोंनि गाननाय जोमनाय बा जोंनि दा बेबायदिनो दामनाय देनायफ्राय लानानैसो जोंना मोनसे हारिमु जायो नालाय नोंथां औ आथिखालाव जोङो आर'नाइ जायखौ जोङो बर'नि सिनायथि होननानै बुंनाय जायो नोंथां औ जायखौ बेखौ जोङो आथिखालाव आवथ' गोबां सुबुंफोरखौबो जोङो आर'इखौ लानाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बर'नि अनगायैबो बे नोंथाङा आर'नाइखौ बेलेगनि सुबुं हारिया लानायखौ नुनानै नोंथाङा माबाफोर बेनि सोमोन्दै होननो सानो नामा
माने होननोलै गोबां बाथ्रायानो दङ अब्लाबो आं बेखौनो होनसै जे ओ गुबुन हारिफोरा जोंनि आर'नाइखौ लायोब्लाबो बेखौ माने ओ ओ मा होनगोन आदर गैयैल' खालामनाङा आरो माने बेखौ गुबुनफोरा लायोबा गोजोननायबो मोनो जे जोंनि हारिनि सोमोन्दै मिथिनानै बिसोरो आर'नाइखौ लादों बिदिब्ला जोंबो एसे गोजोननाय फैयो आरोना आं बेखौनो बुंनो सानो
औ नोंथां जोंना समाबो जाना होबाय नङा होमबा नोंथां
औ बिदिब्ला जोङा बेखिनियावनो जोंनि बे सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां औ दे अब्ला
जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै बर'नि हारिमुनि सोमोन्दै औ नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नोसै दे औ गोजोननाय थाबाय